हेलौ औ नोंथां खोनादोंना
औ नोंथां खोनादों
औ दा नोंथाङा फ्रि दङ ना
औ नोंथां आं फ्रियैनो दङ
अ बिदिब्ला जों नोंथां एसे बर'फोरनि दामनाय देनाय आगजुफोरनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा
औ जागोन नोंथां
औ ओ दा बिदिनो जोंथ' ओ दामनाय आगजु होननानै बुङोब्ला जोङो गुबैयै बर'फोरनियाव जों खाम सेरजा जथा सिफुं बेफोरखौनो मोनो नङा होमबा
औ
औ दा जों बेनि सोमोन्दैनोै एसे गुवारै सावरायनो नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां
औ दा ओरैनो नोंथां ओ बर'फोरनि दामग्रा आगजु होनोब्ला नोंसोरथिं आथिखालाव मा माखौ दासिमाव बाहायबाय थायो
नोंथां जोंनि थिंथन बे बर'नि दामजुफोर होननानै बुङोब्ला गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय दोरोङारि दामजुफोर जेरैहाय खाम सिफुं जथा सेरजा ओ थरखा गं- गोना बेफोरखौनो बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो
औ औ
फोरखौहाय जोंनि ओनसोलाव माखासे रंजाथाइफोराव बाहायनाय जायो जेरैहाय बैसागु बोथो- राव बैसागु मोसानायाव ओ हाबाफोराव ओ माब्लाबा बेफोरखौ दामनानै मोसानाय बिब्दिनो आरो माखासे धोरोमारि बेलायावबो बेफोरखौ बाहायनायखौ ओ जोंनि ओनसोलावहाय नुनाय जायो आरो
औ औ
ओ बेनिफ्राय नोंथां
औ
ओ बे दामजुफोरखौहाय मा माजों बानायनाय जायो बेखौनो नोंथाङा एसे फोरमायदो नामा
हो नोंथांनो
औ
औ जों ओरैनो ओ बर'फोरनि दामग्रा आगु होनोब्ला खाम सिफुं बेफोरखौ जों मोनो नालाय जोंथ' दा सिफुंखौ जोङो औवा- जों बानायो होना नोंथांआथ मिथियो जांनांगौ बेखौ
औ नंगौ
औ दा बेबायदिनो बे सिफुंखौ बानायनायनि बबेबा मोनसे औवानि जादखौ बानायो होननानै आं मिथिगौ नाथाय आं बे औवानि नामखौ मिन्थिया नोंथां जोंहा माने गासैबो औवाजोंनो बे सिफुंखौ बानायनो हाया नालाय बा बानायनाय जाया औ बिदिनो जोङो गुबुन गुबुन औवानि जात दं नालाय बै । मााबे औवाजों बानायनाय जायो बेखौ आं माने नामखौ मिन्थिया नाथाय आं गासैबो औवाजों बानायजाया होनना नानै आं बेखौ मिथिगौ आरो ।
औ ।
नोंथाङा बे औवानि नामखौ मिथियो नामा नोंथां? मिथियोबा नोंथाङा आंनो फोरमायग्रोना होनो हागोन ना?
ओ ओरैनोथ' नोंथां आङो आंबो बेखौहाय एगजेक्टयै मिथिया थेवब्लाबो आं आङो एसे मिथिगौ जे औवा गुबैनि दालाइआ जोबोद एसे गिदिर गिदिर जानानैहाय गोलाव गोलाव जायो औ बेखौहाय बानायो होननानैबो आङो मोनथियो बिनिफ्राय ओ औवा थेरे जायनि महर आनोखि एद' फिसा फिसा थं थं थाङोना ओ बे जोंबो सिफुंखौ बानायो होननानै आङो एसे मोनथिनाय जादों आरो ।
अ गोजोननाय थाबाय नोंथां फोरमायना हानायनि थाखाय ।
ओं ।
औ ओमफ्राय दा बिदिनो जोङो गुबुन दामग्रा आगु होननानै बुङोब्ला जों गंगोनाखौ मोनो नङा होमबा नोंथां? औ औ दा नोंथां नों औ नोंथांमोननिथिं गंगोनाखौ माबे मोनसेखौ बुङो? जेनेबा जोङो मोननो हायो जे औवानिफ्राय बा नङाबा दंफांनिफ्राय बानायो नामा बे खुगायाव लानानै दामग्रा मोनसे मोनोना नोंथां ।
औ आंनि मोनथिनायाव नोंथां नैबेखौ औवाजों बानायनाय जायो । बेयो
औ औ बेखौ बेखौसो गंगोना होनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां ।
औ नोंथां मोननिथिं गुबुन गुबुन होनोबो जानो हागौ नाथाय जोंनिथिं बेबायदिखौसो गंगोना होनो ओमफ्राय गुबैयै जोङो बै बे आखाइजों हुनाय जायो जे जोंहा थाराव
औ ।
खौ जोंनिथिं माने सेरजा होन्नानैसो जों मिथियो आरो ।
औ ।
सेर सेरजाखौहाय ओ जोंनिथिं माने जोंनिथिं माने बे सेरजाखौनो बांसिनै जोङो सिजौ बिफांनि मादाजों बानायोब्ला मोजांसिन गाबो बा मोजांसिन देंखो ओंखारो होननानै खोनायो आरो आरो बेखौ बे सिजौ बिफांनिफ्रायनो बानायो लोगोसे गुबुन बिफां फोरनिफ्रायबो बानायो जानो हागौ नोंथां ।
औ औ नोंथां ओ सिजौ बिफांनि अनगायैबो ओ नैबे गाम्बारि बिफांजोंबो आथिखालाव बानायनायखौ नुनो मोनसै मानो होननानै बुङोब्ला सिजौ बिफां ओ खौहाय इसेबां मोननो नागिरा माने सिजौ बिफां गोरलैयाथ' जाया नङा होमबा? बेयो देर नों नांगोन बिनि मादाया गिदिर जानो नांगोन अब्लासो सेरजा बानाय जागोन अब्ला आथिखालावथ' सुबुं अन जिमा बांनायजों लोगोसे हारिमुवा फेहेर जानायजों लोगोसे बेफोर सेरजानि गोनांथियाबो गोबां ग्लोब ग्लोब जाबोबाय अब्ला बेखौ सुफुंनो थाखाय जोंनो ओ बायदि माने गोबां बिफां-लाइफां नांगौ जानानै फैबाय आरो अब्ला सिजौ बिफां जों बानायोमोनब्लाबो आथिखालाव गाम्बारि बिफां ओ बेफोरजों बानायनायखौ नुनो मोननाय जायोैसै आरो ।
औ औ नंगौ नोंथा थारैनो नोंथां बुंनाया सैथो । ओ बेनि अनगायैबो जानांगौ नोंथां आंनि मोनदांथियाव माने आथिखालाव मानसिफोरा माने सुबुंफोरा सिजौ बिफांखौ आंनि नुनायाव आरो जोंनि दा ओनसोलाव नुयो माने सिजौ बिफांखौ एसे एसेबां गिदिर जाजासिम दोननायखौबो आं नुनो थांला आरो नोंथां माने बिदिनो थाब थाब सोलायनायखौ आं नुनो मोनसै बिनिखायनो जानो हागौ जोंनि ओनसोलाव सेरजाजों बानायनायखौ जों बारा नुनो थांबांला बे आंनि मोन्दांथि आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नैबे बाथ्रायाबो मोनसे सैथोआनो जागोन
औ औ
औ
दा बेनि अनगायैबो आरो जोङो खाम खामखौबो जोङो गुबुन गुबुन दंफांजों बानाय जानो हागौ नोंथां बेखिनिखौबो आं एगजेक्ट माने बबे दंफांजों बानायो बेखौ आं मोजाङै मिथिजोबा आरो नोंथां
ओं ओ जोङो गोदोनि खोथाखौहाय नायबिजिर हरोब्लाथ' जोङो मिथिनो मोनो अदाल बिफांजोंहाय नैबे खामखौ बानायनाय जायोमोन होननानै ओ नाथाय आथिखालाव बे अदाल दंफां खौ बांद्राय मोनबाङैनि थाखायो ओ नैबे गाम्बारि बिफांजोंबो खामखौ बानायो होननानैहाय आङो मोनथिनाय जादों आरो बेबायदिनो गुबुन बिफां दंबावो जानो हागौ नाथाय आं बिनि नामखौहाय दासिमाव मोनथिथ'नाय जायाखै आरो
औ औ नोंथां नोंथाङा थारैनो दा बेनिफ्राय आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो लुुबैदों नोंथां
औ सोंजागोन नोंथां
औ जोंहा माने गोदोनि समाव माने दामनाय आगजुफोरा गुबुनमोन ना आथिखालनिजोंनो एखेयैनो सोलियो दासिमबो नोंथां बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ नोंथां ओ बबेबा मोनसे आखुथायखौ बा मोनसे मुवाखौहाय गोदो गोदाय जोनोम जाजेननायनि फ्राय आथिखालसिम नायोब्ला जों एसेब्लाबो सोलायनायखौहाय मोननो
औ
ओ बिदिब्ला नैबे दामजुफोरनि बेलायावबो एसे एनै सोलायनायखौ निसय मोनगोन औ ओं महरनि बेलायाव बो एसे सोलायनायखौ मोनगोन बिनिफ्राय बानायनायनि ओ आदब खायदायावबो एसे सोलायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो ओं जेरैहाय बुंनो हायो। सिफुं सिफुंखौथ' जों बर'फोरा गोदो गुदुं मोनबाल' फलंनानैहाय दामनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेखौहाय बबेबा जाय गायाव मोनद' बबेबा जायगायावहाय ओ मोनस्नि बेफोरबायदि गुदुं बानायनानै सिफुं बानायनानै लानायखौबो नुनो मोननाय जायो। सै
औ औ नंगौ नोंथां दा बेबायदिनो नोंथां जोंहा मोनसे ओ बर'नि दामजु ओ गंगोना होननानै आं दहाय नोंथांनो फोरमायदोंमोन ना
औ
बे गंग गंगोनाखौहाय माने जोंनि बर' सुबुंफोरखौ दामनाय आं माने गोबां जायगायावनो बा गोबां ओन सोलफ्रावनो आं नुनो नागिरा आरो नोंथां बा नुनो थांबाङा बेखौहाय जोङो गुबुन हारि जेनेबा जों एसामिस हारिनि सुबुंफोरखौ जों बांसिन दामनाय नुनो मोनो।
औ
दा बैफोरबायदियाव नोंथाङा मा बुंनो सानोबा मा फोरमायथि होनो सानो जे बेखौ जोंनि बर' सुबुंफ्रा बाहायनो रोङाखै ना जोंनि नङा होननानै नोंथाङा सानो?
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा जि खोथाखौ ओ नोजोर होदों आंबो बे खोथाखौ एसे सिगांनिफ्राय नोजोर होबोगासि नो दङमोन आरो ओ जायखौ नुयोब्ला आङो एसामिस हारिनिसो होननानै सानफ्लाङोमोन मानो होनोब्ला जोंहा बैसागु जायो बे बैसागुआव बै असमिया ओ मोसाखावरिफोरखौसो खर'आव थेबनानै मोसाफैनायखौ आं नुयोमोन ओ नाथाय आ सो दा समावसो आङो एसे नैबे गंगोनाबो जे गोदो गोदाय निफ्रायनो जोंनि बर'फोरनि होननानै मि थिनो मोनदों ओ बेखौ नोंथां सोंनायनि फिननायावहाय आं बेखौनो बुंनो सानो जे थारैनो नैबे गंगोनाया जोंनि बर'फोरजों गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोजानाय जानो हागौ मानो होननानै बुङोब्ला ओ हिनजावफोरा खाम लानानै मोसाहैनो हाया ओ हौवाफोराबोथ' बिसोरजों जेब्लाबो थांफानो हाया नङा होमबा ओ त' बिसोरो बै जाय समावनोखि हौवाफोर थांफाया अब्ला बिसोरो बायदिसिना फिसा फिसा जिनिसफोर जेरैहाय थर खा ओ जाबस्रिं ओ बा बे गंगोना बेखौनो लानानै बिसोरो दामनानैहाय मेथाइ खननानै मोसायोमोन अब्ला आं सानो बियो जोंनि बर'फोरनिनो मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनायखा बेनिफ्राय नैबे ए सामिस हारिफोरनि सुबुंफोरखौ बाहायनायाव ओरैबायदिबो बुंनो हागौ जिहेतु ओ बिसोर अ समियाफोरा जोंनि आसामाव हाबफैनानै जोंनि बर'फोरनि हारिमुजोंनो ओ एसे लालाय होलाय जादोंबो जानो हागौ जेरावनोखि ओ माखासे दामजुफोरखौ लालाय लायनानैहाय बाहायदों इनि फ्राय बिसोरो आथिखालसिमबो बिदिनो मोनसे सिरिबाङावनो बाहायबोदोंबो जा नोहागौ आरो बेनिफ्राय जोंनि माखासे बर'फोरा गेजेर ससेयाव बेखौ ओ मानिबा जाहोनावहाय बाहायनाया खम जादोंबो जानो हागौ।
औ थारैनो नोंथाङा आंबो बेखौनो ओ सानो जे बियो जोंनिनो मोनसे दामजु होननानै। बेखौ आङो लुबैयो जे इयुनाव जोंनि बर' सुबुंफोरा दामगोनखौ दा नोंथां जोंना स समाबोथ' जाबाय नङा होमबा दायो।
औ नोंथां बिदिब्ला बेखिना वनो दोनथ'नोसै ओं ओं दे।